हेल' खोनादोंना नामा? नोंथां नोंथांनाव आं मोनसे कुइसन सों सोंनो सान्दोंमोन एन्सार फिननाय होनो हागोन ना
हागोन
आङो नोंथांनाव हारिमुनि बागै सोंनो सान्दों
औ
हारिमुआव मा
औ हागोन हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे हारिनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय गासैखौबो बुजिनाय जायो मोनसे हारिनि गासै बिथिंफोरानो मोनसे हारिनि दावगानायनि मोनसे जांख्लायानो जाहैबाय हारिमु नोंथाङा बर' हारिनि मोसानायनि बागै मोसानाय हारिमुनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
बर' हारिनि मोसानाय जेरै जों बैसागुखौ होननानै थाङोब्ला जों बैसागुआव बायदि दामजु लानानै मोसानाय जायो जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बायदि लानानै जों आबै-आबौ फंबाय बिनानाव आदा बाजै ज' जानानै मोसायो ओ बे मोसानायाव जों जों गाननाय खसाबफोरा बिदि जायो दख'ना बिदन रेगे रेगां आर'नाइ फालि ओ हौवासा फोरनि बेलायाव ओ गामसा गोथां आरो आर'नाइ फालि आरो गस्ला गुफुर बिदि गाननानै मोसायो बायदि खुगा मेथाइ खननानै जों बैसागुनि स्नि साना लासै मोसानाय जायो
औ
नोंथांनियाव कुइसन सोंनो सानदों
औ
बर' हारिनि खुगा मेथाइनि बागै एसे बुंनानै होनो हागोन नोंथाङा
औ बर' हारिनि खुगा मेथाइआ बर'नि हारिमुनि मोनसे बाहागो बेवहाय गोबां रोखोमनि खुगा मेथाइ हाबनानै दङ जेरैहाय गथ' बुरखायनाय खुगा मेथाइ जायखौ जोङो गथ' लानाय समाव बखालिफोरा गोदोनिफ्रायनो खनबोदों बेखौ बखालि बखालि खुगा मेथाइ एबा गथ' बुरखायनाय खुगा मेथाइ होननानै बुंनाय जायो आरो दंबावो जोंहा लावखार खुगा मेथाइ जायखौ लावखारफोरा मोसौ गुमनाय समाव सिफुं दामनानै मेथाइ खनबोदों मोखौ मोसौनि सायाव गावसोरनि साननाय हनायनि सायाव जाय मेथाइखौ खनबोदों बेखौनो लावखार खुगा मेथाइ होननानै बुंनाय जायो लोगोसेनो दंबावो जोंहा बैसागोनि खुगा मेथाइ जायखौ बैसागो मोसानाय समाव आइजो फोरा गावसोरनि साननाय हनायखौ फोरमायनो थाखाय खनबोदोंमोन जाय मेथाइफोरा खुगा खुगा गोदोनिफ्रायनो दासिमबो स-सोलिगासिनो दङ बेखौनो गथ' गथ' गोदोर गासैबो लानानै खनबोनाय मेथाइखौनो बैसागु खुगा मेथाइ होननानै बुंनाय जायो नोंथाङा बर'नि दामनाय देनायनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
बर'नि दामनाय देनाय होननानै बुङोब्ला जोङो
औ
बयनिख्रुइबो ओ गोनांथिसिना जादों खाम
औ
बेजों लोगोसे खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना ओ जाबस्रिं बायदियानो बर'नि दामनाय दे-देनाय आरो लोगोसे औवाजों बानायनाय थरखा जानो हागौ नोंथाङा बेफोरखौ सिनायहाखायो
औ हागो
नोंथां नोंथांमोननियावबो बेफोरखौ बाहायनाय जायो होननानै नों फोरमायनो हागोन ना
औ बेयो बर'नि हारिमुनि मोनसे गोनांथार बाहागो जायखौ जोङो मेथाइ खननाय मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय बिथिङाव बाहायनाय जायो मोनसे हारिया दावगालांनो गोनांब्ला बे दामनाय देनाया बो जोंनि गेजेराव थानो नांगौ बेनि गेजेरजों जों गुबुननि सिगाङाव गावनि सिनायथिखौ फोरमायथिनो हायो जोंनि खाम सिफुं सेरजा जथा बे बेफोर गासैबो दामजुफोरा गोदोनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गेजेराव सोलिगासिनो दङ बे बेखौ लानानैनो जोङो जोंनि हारिमुखौ गुबुननि सिगाङाव मेहेर गोनाङै सिनायथि होनो हायो
नोंथाङा सानो नामा ओ बर' हारिया मोनसे सिनायथि खसाब दं होननानै
औ बर' हारिया गावनि मोनसे निजा गाननाय जोमनाय दङ बेफोर जाबायहाय दखना गामसा आर'नाइ जाय आर'नाया दिनै बुहुमनि गेजेरावनो सिनायथि मोनबाय बेयो गासैजोंबो सिनायजानाय मोनसे बुहुमनिनो नेरसोन जानानै थैबाय बर'नि गेजेराव बर' हारिनि नोंथाङा बर' मेथाइ गोदान मेथाइ दोंनैसोनि मुं बुंनो हागोन नामा
बर' बर' खुगा मेथाइ बर'खौ गोदान मेथाइ जेरै ओ थाफ्ले बुदां मोसानाय ओ मेथ'खा बिबार खानायनि सोमोन्दै ओ बिदिनो ओमफाय बायदि बायदि
बायदि बायदि औ लोगोसेनो जों बर' हारिनि गेजेराव बागुरुम्बा मोसानाय बे बेनि बागै नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ बागुरुम्बा मोसानाया बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि मोसानाय। जाय मोसानाया दिनै बर' हारिनि गेजेरावनो सिनायथि मोनजोब्बाय नोंथाङाबो बागुरुमबा मोसानायनि सोमोन्दै बागुरुम्बायाव मा मा दामजु लानानै मोसायो मा मा खसाब गानो बेनि बागै एसे एसे फोरमायनानै होदो
बागुरुम्बायाव ओ बागुरुम्बाया बर' हारिनि जोबोर मुंदांखा मोसानाय बे मोसानायाबो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं आरो गुबुन सुबुंफोराबो बे बागुरुमबा मोसानायजों औ बियो बर' हारिनि मो मोसानाय होननानै गुबुन हारिफोरा सिनायथि सिनायनो मोनदों बर' बर' हारिखौ आरो बे बागुरुम्बा मोसानायाव जों खाम, सिफुं, जथा ओ सेरजा लानानै मोसानाय नुनो मोनदों। लोगोसे गानग्रा गानग्रा खसाबा रेगे रेगां फालि दखना बिदन आरो ब्लाउसआ गोज्जा आरो आरो आर'ननाय फालि जानजियाव खायो गोथां कालारनि आरो बै खाम सिफुं जथा दामग्राफोरा ओ हौवासाफोर जायो हौवासाफोरा बिदि गानो गामसा खायमा। लोगोसे ओ गानग्रा खसाबा रेगे रेगांनि गस्ला आरनायनि आरो जानजियाव आर'ननाय फालि खर'आव आर'ननाय खानायखौ जों नुनो मोनो
औ नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों
बागुरुमबाया मोनसे ओ
मुंदांखा मेथाइ होननानै नों सानो नामा?
औ बागुरुम्बाया जोंनि बर' हारिनि मोनसे मुंदांखा मोसानाय जाय दिनै गासै बुहुमावनो मिथिसारजोब्बाय जोंनि बागुरुम्बा मोसानाया गोदोनिफ्रायनो सिखिरि मोसानाय होननानै मुलुगाव सिनायथि मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बागुरुमबाया मिथिंगाजों गोरोबफ्लेनानै थाबोनाय बर' हारिनि मोनसे सिनायथि बर' हारिया मिथिंगायाव रायजो जाबोनाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय गासै मुवा बेसादफोरखौ बाहायनानै रायजो जाबोयो थिग बेबायदिनो मोसानायखौबो जों मिथिंगानि सिखिरि बिरनाय बेनिफ्राय सोलायनानै जोङो मोसानायाव महर होदों होननानै जों बर' हारिनि सुबुंफोरा फोरमायथि होयो। बागुरुम्बाया बेबायदिनो जोंनि मुलुगाव मोनसे आलादा रोखोमनि दोरोङारि मोसानाय हिसाबै जायगा मोननो हादों
औ थारैनो नोंथांनिफ्राय आंनिसिम माबाफोर कुइसन दङ?
औ नोंथांनिसिम मोनसे सोंथिबाव बर' हारिया बर' हारिनि बादिनो गुबुन हारिफोराबो बेफोरबायदिनो गावबा गाव गाननाय जोमनाय दङ बेफोरनि बागै मोन से मोजां
औ थारैनो। बिसिना ओ गुबुन हारियाबो गुबुन ओ जोंनि हारि बर' हारिनि बायदि गानग्रा ओ दं होननानै आं सानो।
औ इसोरबो गावबा गावनि हारिमुखौ लानानै गोग्गानाय गावबा गाव दावगालांगासिनो दङ।
बे दामग्रा ओ नोंथाङा सानो नामा बे जोंनि बर' हारिनि दामग्रा देग्राखौ गुबुन हारियाबो बाहायो होननानै?
आं बिदि साना गाव गासैबो बुम गासैबो हारियानो गावबा गाव गावबा गाव ओ फा गावबा गाव गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाय दामजु दंखायो जोंनि बर' हारियाबो आलादा गुबुन हारियाबो आलादा थिग बेबायदिनो बिसोरबो दावगागासिनो नो दङ जोंबो दावगागासिनो दङ गासैबो गोरोबलायनानै जों गासैबो संसार जायो।
नोंथां बिदिब्ला जोंना समा जानानै फैबाय।
बिदिब्ला बिदिब्ला दोनथनोसै।